हेलौ नोंथां
औ।
औ खानादों।
औ। दायो बिदिब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन सावराय जागोन दा।
औ सावराय जागोन दे।
ओ दायो बि जेब्ला आं बिजाबनि आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो लानाय जादों दा आङो बे सावरायनायनि बागै बिजाबनि बागै मा मा जोंथिंखौ नायनानै जों बिजाबखौ बिजाबनिफ्राय जों मा मा मोननो हायो बिजाबखौ जों गिबियावनो मााबेनिफ्राय सिगां समनिफ्राय दिहनदोंमोन बैफोरनि बागै आं दा ओ फोरमायलांनो आखायाव लाबाय।
औ।
ओ बिजाबखौ जोङो गिबियावनो सिगां समनिफ्राय ओ औवा औवा बायदिनिफ्राय जोङो बेखौ जोङो मिथिंगायारिनिफ्राय मोननानै जों बेखौ बिजाब महरै दिहननाय जायोमोन। बे बिजाबनिफ्रायनो जोङो जों सुबुंफोरा ओ बे बिजाबनिफ्राय जोङो सोलोंथाइ मोननो हायो बे बिजाबाव जोङो ओ बायदि बायदि ओ आखाइजों लिरनाय ओ सोलोंथाइ राव हारिमु बायदि जानाय। लोंनायनि बायदि जों गुमुरखौ बे बिजाबाव लिरना दोनो लिरना दोनथुमनायनि गेजेरजों जों गासै सुबुङानो जेरै उन्दैनिफ्राय जोनोम जानाय सुबुङा बै बिजाबाव जेब्ला लिरनाय होरिनाय बैफोरखौ फरायो बै फरायनायनि गेजेरजों जोंहा ओ सुबुं माहारिया दावगाबोनो हायो बै रोंनाय बायदिजों लिरनाय फरायनाय गियान बायदिखौ जों मोनफुंनो हायो। ओ बे बिजाबनि गेजेरजोंनो जोंनि ओ मेलेमजिबि ओ सुबुङा बे फरायनायनि गेजेरजों दावगाबोनो हादों आरो सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों जोंनि उम। बुहुमनां यारि सुबुङा बे बिजाबनि गेजेरजों जोंहा दावगानो हादों होननानै सानो आरो बे बिजाबाव जोंहा बायदि ओ मुंदांखायारि। ओ बेनि सायावनो रोंनाय बायदि सोलोंथाइखौ जों दिन्थिना लानो हायो गावनि जि सोलोंथाइ बे गियानखौ जों दिन्थिना लानो हायो बे सोलोंथाइ गियानखौ जों मोननो हायो बे मोननो थाखाय जों गावखौ दिन्थिना लानो थाखाय उम गावनि गियानखौ माबोरै दिन्थिनो हायो नोंथाङा बुंथिनो हागोन नामा बेनि सायाव लिरनाय फरायनायनि गेजेरजों गावखौ जि सासे मुंदांखायारि डेभलपमेन्ट खालामनो हागोन बेनि सायाव बुंनो हागोन नामा?
लिरनाय फरायनायनि अनगायै नामा?
औ नोंगो लिरनाय फरायनायजों जों गावखौदि सासे ओ गोरों सुबुं बा जेनेबा टप गोजौ थाखोयाव फैनो हायो बेखौ
औ बेयो सैथो जों लिरनाय फरायनायजों गोबां गोजौ फारसे दावगालांनो हायो। बिदिनो जोङो। माने गोबां लिरना फनानै मोजां गियान लानानै जों इयुनाव सासे मोजां फोरोंगिरिफोरबो जाहैनो हायो आरो जोङो इयुनाव फैबाय थानाय गथ'फोरखौ जों मोजां सासुट खालामनो हायो मोजाङै फोरोंनो बुजायनो बेफोरबायदि मिथिं दावथिंफोराव मेल होनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जों फरायनायनि अनगायैबो जों गोबां बिथिङाव माने गियानफोरखौ आरजिना लानो हायो औ फरायनाया मस्ट इम्परटेन्ट बेनि अनगायैबो जोङो गियानखौ बुंनो थाङोब्ला उन्दैनिफ्रायनो जों जोनोम जानायनिफ्रायनो जों गियानखौ मोनफा मोनफा मोनो जोनोम जानायनि फ्ले जों गियानखौ मोननो हायो होनब्ला गिबियावनो जों बिमा आरो बिफानिफ्राय मोनो बिमा बिफाया जोंखौ गेदेरजों माबोरै रायजलायनांगौ। बोरै अबाव थांबा मा जागोन बेफोरनि बागै माने बिमाफोरा जोंखौ बांसिनै बुजायो सामलायो आरो गोबां गियानखौ माने बिमा बिफाया होनाय जायो आरो बिनि अनगा गायबो नोंथाङा बेनि अनगायैबो नोंथाङा जों गियान मोननो थाखाय हमना ला मोनसे बोरमा आबादफोर मावबाय जेनेबा अमा बेफोरदि मावबाय। जेब्ला नों अमाफोर फियो अब्ला नों अमाखौ माबोरै सामलायनांगौ माबायदि टाइमाव आदार होनांगौ अनला अमाफोरा लोमजाबा माबायदि मुलि होनांगौ माबायदि दौनांगौ बेफोरनि बागै गियान मोनो जों हारसिंनो माने गियाना उजियो आरो जोङो अमानो मा भिटामिन होबाथाय मा जायो बेफोरबायदि गोबां गियानखौ मोनो बिदिनो जोङो अमाफोरखौ माने मासेनिफ्राय माने गोबां माने गिदिर फार्म बानायनो हायो गियान मोननानै माने जेसेनो माव गुबुन एसेनो गियान मोनो सोलोंथाइनि बेलायाव आरो बिदिनो बोरमाफोरखौबो जों फार्म खालामनो हायो आरो बेयावबो जों गाव गावनो हारसिं माने निजा गियान आरजिनो हायो। जरै बुंनो थाङोब्ला बोरमाफोरनाव थ' एसेबां खस्थ' जाया जोंनि गामि ओनसोलाव जों बोरमाफोरखौ माने फोथार बायदिसिना रिजाब्फोराव गुंनो हायो आरो जोङो बिदि गुंनानैल' जाया जोङो अखाफोर हाब्लाथाय बोरमाफोरा अखाफोराव थानो हाया अखा सिजानो हाया बेनि थाखाय जों माने लाबोनानै न'आव दोननांगौ जायो आरो बे दोननाय समाव जोङो बिसोरनो आदार जानो थाखाय जोङो बिदिनो खरमें बिलाइ गाम्बारि बिलाइ बिदिनो खान्थाल बिलाइ बायदिसिना हानना होनांगौ बेफोरबायदि माने जोंनाव गोसोआव माने गियान फैयो आरो मोनसे माने मा होनांगौ मा मानांगौ बेफोर फारसेंनिफ्राय जोङनो माने हारसिंनो सोमजियो आरो जि बुस्थुखौ नोङो
नोंगौ औ बिजाब औ नंगौ बिजाबनि अनगायैबो जोङो। गियानखौ मोननो हायो जोंनो गिबियावनो बिमा बिफाया गियानखौ होग्रोयो। बे बिजाबनि बेलायाव जोंहा गोबां सुबुङानो दडेभ्लपमेन्ट बा मुंदांखा बे रोंनाय फरायनाय गियान जोंहा जौगासार जाबोनो हादों दा जों बुहुमाव बे बिजाब फरायनाय आरिनाय। गावनि गियानजों नलेज सोलोंथाइजों जोंहा बुहुमाव बांसिन जों बुहुमाव थानाय मानसियानो गेदेरसिन होनना जों सानना लायो दा जों बे बिजाब फरायनाय लिरनायजों जोंहा गोबां दावगानो हादों। आ बिदिनो जोंहा लिरनाय फरायनाय बेलायाव आ सासे सुबुङा बिजाब फरायोब्ला जे रोङि सुबुङा बेखौ रोंनो हायो बा बिजाब महराव जोंहा उम रोङि सुबुं बुङाबो जे फरायनानै रोङो ओ मोननो हायैखौ बे फरायनायनि गेजेरजों मोननो हायै गियान बायदिखौ जों गोबां सोलोंना लानो हायो जोंनि बे ओ बिजाब फरायनाय जे जोंनि बर' जोंनि बरस बे बर'नि बेलायाव ओ गिबियै जों बर' बिजाब होननानै मा बिजाबखौ जों गिबियै बर' दिहुनग्रोनाय जादोंमोन नोंथाङा बे बिजाबनि बागै मिथियो नामा?
औ गिबिसिन बर' दिहुननायनि बागै नोंथाङा आंनाव सोंदों ना?
औ औ
उम बर'नि गिबिसिन बिजाब दिहुननाय होननानै बुङोब्लाथ' जों बर'नि फिसा अवायेन खौ मिथिनाय जायो। आरो बेखौ दि हुनदोंमोन गंगचरन कसारिया। मायथाइया जादों औ माइथाइया जादों जिगुजौ जिबा।
औ औ औ थारैनो बे बिजाबा जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि देरथोमजानाय आ बर' बर'आव जोंहा बे उम बर'नि फिसा अ' आयेन बे बिजाबखौ जों मोनग्रोनो हादोंमोन बेवहाय जोंहा उम गिबियै ओ उम। आसामिस आरो बेंगलि आरो बर' बे मोनथामाव जोंहा बे ओ अ मा रावआव बे बिजाबखौ लिरनाय जादोंमोन जिगुजौ जिबा मायथाइयाव। आरो लिरदोंमोन गंगचरन कसारि औ नंगौ बेयो सैथो ओ जोङो आरो जोंनि बर' बर'नि बेलायाव जोंहा बर' थुनलाइ जोनोम जानाय होनोब्ला जोंहा नाइनटिन फिफ्टिटु मायथाइनिफ्राय जोंहा बर' थुनलाइ जोनोमा जागायदोंमोन बे जागायनायनि उनाव जोंहा बर' बर'नि बेलायाव जोंहा दावगाबोनो हादों बे बर' थुनलाइ जोनोम जानायनि उनाव ओ जिगु जौथाइनिफ्राय जोंहा दावगाबोदों। बे दावगाबोनायाव जोंहा आह गोबां बर' सुबुङानो जोंहा फरायनाय बेलायाव ओ गोरों जाबोनो हादों ओ रोङि खौ रोंबोनो हादों जेरै जों बिजाबनि गेजेरजों जोंहा गोबां लिरथुम जानाय उम जौ सेरेब लोंनाय उम समाजाव नांलाय खमलाय थानाय रोङैखौ ओ ओ बि फरायसालि बायदियाव थाङैयाव सुबुंखौ जोंहा बर' सुबुं ओ रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्म ओ बैसोरबायदि ओ सुबुंफोरा जेरै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोना जोंहा बिजाब महराव लिरथुमनानै बैफोर ओ बिजाब फरायै सेरेब लोंनानै गावजों गाव बुलाय सोलाय नांज्लाय खमलाय जानायखौ जोंहा होबथानो थाखाय बिजाबनि गेजेरजों लिरथुमनानै बायदि ओ बिनि हेंथायै जोंहा कलेज ओ स्कुलाव थांहोनो थाखाय जोंहा बेनि हेंथायै जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रुपनाथ ब्रह्म मदराम ब्रह्म कालिचरन ब्रह्ममोन बायदिया जों ओ गोसो जाहोनाय लिरथुमदोंमोन। जायनि गेजेरजों जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ ओ बेफोर बिजाबखौ लिरथुमनानै जे जोंनि बर' सुबुंआव ओ फरायनाय बेलायाव बा दावगा होनाय बैफोराव जोंहा गोसो जाहोनाय खालामदोंमोन बर' बिजाबाव जोंहा बर'नि बिफा होनोब्ला बिजाब महराव सेबखांजानाय जोंहा आ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोंनो बुंनाय जायो। एखौ होनो जोंनि बर'नि बिफा। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म।
औ। नोंथांजों दिनै बिजाबनि बागै गोबां मिथिना मोननाय जाबाय। आरो बिजाब लिरगिरि फोरनि बागैबो गोबां नोंथाङा आंनो फोरमायना होबाय। बेफोरखौ फोरमायना होनाय नि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय।
औ औ बिदिब्ला जों दिनैनि बे सावरायनायखौ ओ बेखिनियावनो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय होननानै आं एसेनोसै।
औ गोजोन्थों एसेनोसै।